औ नोंथां ओं
हेलौ
ओं खोनादों।
आं नोंथांनाव माबा मोनसे सोंनोमोन
अह सोंनो हागोन दे
ओ गोदोनि गोदोनि खेला फोर बर'फोरनि माने गोदोनि खेला ओमफायो दानि गेलेफुनाय खेलानि बागै एसे बुंफोररनो हागोन नामा नोंथाङा
अ औ एसे एनैखौ बुंफोरना होनो हागोन।
औ औ
ओ जों मिथिबोनाय बायदिबाथ'
दानि जुगाव गेलेनाय खेलाफोरा जाबाय फुटबलफोर बिदिनो काबादि भलिबल क्रिकेट बिदिनो बायदि-बायदि आरो गोदो गेलेनायखौ मिथिनो मोनोबा उम बिदिनो गिला गेलेनाय गर गेलेनाय औ ओमफाय आरो बिदिनो बिदिनो बायदि-बायदि आरो
उम
उम आरो नोंथाङा।
नि आङो सोंबावगौमोन आरो माखासे
ओं देसों
जोंनि बे बर' हारिनिनो बे उम ट्राइबेल हारि एसे गोसारनायनि बागै मुंफोरखौ।
माने ट्राइबेल हारि गोसारनानै थानाय आरोना।
उम उम।
ट्राइबेल हारि गोसारनानै थानायखौ नायबा नुनो मोनो। मिरि। मिरि, गार'
उम।
दिउरि, थिवा, राभा
ओं थिगानो ओं थिगानो।
आंबो बांद्राय मिथिजोबा।
उम उम थिगानो बुंदों नोंथाङा।
औ। आरो माबाफोर सोंनो सानबावदों?
औ-औ नोंथां।
दे ओं
गोदो बर'फोरखौ मा हारि होनना मिथिनो मोनोमोन
मिथिनो मोननाय बायदिबाथ' बर'फोरखौ गोदो इदिनो बेलेग हारिफोरा म्लेस दानब उसुर बिदि होननानैसो मिथियोमोन बर'फोरखौ गोदो
उम
दासो बर' होननानै मिथियो आरो ना
औ औ औ ओं ओमफ्राय गोदो मा हारिखौ फालियोमोन आरो बर'फ्रा बांसिन आरो
माने धोरोम
ओं
ओ धोरोमबाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो फोलि फालिबोनाय बायदिबाथ' बाथौ धोरोमानो बर'निया खुदिया आरो ना
उम
आथिखालावसो बेलेग-बेलेग जाजोब्बाय दाना
औ
औ दे नोंथां।
आरो नोंथाङाबो सोंनो हागोन नामा माबाफोर
अ मोनसे सोंगौमोन नोंथां।
सों दे
माने आथिखालाव बर'फोरा बबे बबे जायगाफ्राव गोसारनानै दंङ
बर'फ्रा
ओं आथिखालाव माने जोंनि बर' हारिफ्रा
आथिखालावथ' बर' हारिफ्रा बिराद गावस्रानानै थाबाय।
औ औ
जेरै क'क्राझारफोर बिदिनो थंला बिदिनो गावस्रानानै थाबाय आरो
फोर चिरां आरो आसामनि उन गायैबो गोबां फोराव गोसारनानै
उ उ
जेरै बांलादेश
औ
त्रिपुरायाव
त्रिपुरा ओ नागालेण्डआवबो बर'फोर दंना माखासे
ओं बिदिनो आथिखालाव दाब दाब जायगायावनो बर'फोरखौ गोसार लानानै थानाय नुनो मोनो। बांसिनानो माने बर'फोरखौ नुयो आरोना एफा एनै बाब औ ओमफाय नोंथांङाबो सोंनो गोसो दं सोंनो हागोन
औ औ नोंथां औ
नोंथांङालाय दालाय माथो खालामदों?
आंङो नै ओरैनो जिरायनानै दंला बायो दंफां सायाफ्राव। नोंथाङालाय?
आंबो इदिनो ओरैनो दं जिरायनानैनो।
उम
उम आं नोंथांनाव औ दे नोंथां बुं
उम नोंस्रा मैगंफोरबो गायगोना गाया नोंथां? न'फ्राव माने इदिनो एसे आबादफोर
माने गोरान आबाद?
ओ ओ जायखिया जाय आबादफोरखौ खौनो मावा फिथाइ सामथायाइनि मैगं थाइगंफोरनि
अ मावनायालाय एफा एनै मावो इदिनो गोरानखौबो गिसिखौबो मावो आरोना एसे एसे
ओं ओं दे मा मा मावो खोन्थादो
अ गोरान खिथिखौथ' बिदिनो ओ बोथोर बाय बोथोर मावो आरोना
उम
बिदिनो लाइ लाफा मुला बेसर बिदिनो मै फिथा बांगाल जोगोनार बेफोरखौ गायो आरोना बोथोर लायै बोथोर
उम उम
आलु
उम
बिदिनो ओमफ्रायो दै दैज्लां बोथोरावबो जोंहा माबा आबाद मावो आरोना
ओं
बांद्राय फ्राय नङा एसे एनै मावो।
नोंथांमोनहा मा माइ फैयो?
जोंहाथ' दायो रन्जितसो फोदों।
ओ ओमफ्रायो नोंथाङा माइफोरनि नाम मिथिनो हागोन नामा मोनथामसो? औ
एफाहाय औ हागोन एफा एनिखौ हागोन आरो ना आं
ओ ओ
रन्जित जय बांग्ला, सिथिपि
ओ
ओमफाय बिदिनो जोसा माइब्राफोर
ओ मासुरिबो दंना?
ओं मासुरि, पावा थेफा बिदिनो एफा एनैखौ मिथियो आरो ना बांद्रायखौबोथ' मिथिजोबा आङो। ओम
ओम
आरो नोंथाङा माबाफोर सोंनो सानबावदों?
अ नोंथांमोनहा गय दं' बिफां दंना गैया?
माने मोजाङै खोनायाखै?
गय बिफांफोर बिदिनो बारिफ्राव गय बिफां फिथाइ सामथायाइफोर
अ एफा एनै दङ बिदिनो गयफ्रा
ओम
बियो बिबार बारहांदों आरो ना
औ
फांफा फांनै बिदिनो फुलिफोर गायजाहांनाय दङ दायो। आरो फिथाइ सामथाइयाबो इदिनो एफा एनै दं बांद्रायबो गैया। खान्थाल दं सफारि
ओ औ
बिदिनो
थाइजौ थाइजौआथ' न'खर न'खरा थाखायो बांसिनानो। आरो नोंथाङा अमा फिसिनो मोजां मोनगोन ना मोना? अमा फिसिनो मोजां मोनगोन ना मोना?
जोंहाथ' न'आव गोदोनिफ्रायनो अमा फिसिबोबाय थायो। नाथाय दायो गैथ'वा आरोना एसे उनाव लांनाय जागोन खोमा।
ओम
ओम नोंथांमोनहाबो फिसि जानांगौ अमाखौ?
ओं नोंथां फिसिनायालाय फिसियो
अ माबेसे दं नोंसिनावलाय अमायालाय?
मानै दं आरो
ओं
ओम
मोजांङै जोथोन ला नोंथां।
ओ
ओं जोथोन लानायजोंसो देरो।
औ आरो बोरमाफोर दंना गैया नोंथांमोननाव?
बोरमायाथ' गैया जोंहानाव बोरमा। मोसौसो दं जोंहानाव माथाम दं आरो। आर ना दायो बिमा मानै ओमफ्राय फिसा मानसे दं आरो माखासेखौ फानजोबबाय नोंथां। उ।
नोंथां दिनैनि थाखाय जाथ'सिगोन ना? बे आं कुइसन सोंनाय फोरखौ फिननाय होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
ओं नोंथां औ औ दे। उनाव लोगो फिनलायफिनगोन।